औ
औ ओ गोजोन मोनाबिलिनि नों थांखौ आंनि फन हरनायनि गेजेरजों फिन बरायबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम कल खालामनायनि थाखाय
औ नोंथाङा दा ओरैनो दंथयोना ना फ्रि दंना नोंथाङा?
औ औ दङ दे ओरैनो दङ
औ होमबा जोङो माखासे आयदानि सायाव साव सावरायनो हागोन औ ओ सम होनायनि थाखाय साबायखर ओ जोङो दा रायज्लायगोन सामफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय नङा होमब्ला औ ओ दिनै जोङो सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय होनोब्ला दिनै दिनैनि बेलायावहाय ओ गासै न बा गासै मोनफ्रोमबो साफ्रोमबो सुबुङानो दिनै गासिबो ओ माखासे खामानिखौ लानानै ओ बेस्थ होननानै बुंनो सानो बुंनो हायो
औ औ नोंगौ नोंथां।
औ जेरैहाय ओ सासे सुबुङा फुंनिफ्राय सि सिखारनानै गावनि मावनांगौ हाबा जेरै फुङाव सिखारबाय बिब्दिनो मोखां सुबाय मोखां सुनायनि उनाव माखासे गावनि मावनांगौ हाबाखौ ओ मावनो मावनो गोनां हाबायाव ओ गाव ओंखारलाङो। आरो बिब्दिनो आरो जि नखरनि जि गारजेन बिसोर बैसोरबो फुंनि समावनो सिखारनानै गावसिरनि ओ मावनाय दांनाय बेफोरखौ मावग्रोनानै लायो आरो लोगोसेनो बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ बिमा माहारिखौ होननानै बुंनो थाङोब्ला ओ बिसोरो फुंनि फुंनि समावनो सिखारनानै ओ गावनि फिसाफोरनि संनाय खावनाय बेफोरखौ गासिबखौबो ओ जाहोग्रोयो नङा होमबा नोंथां औ। ओ दिनैनि बेलायावहाय जोङो नुनो थांलिया बेफोरबायदि ओ गावनि फिसा फोरखौ बा गावनि फिसाफोरजों जयै जाफानायखौ जों नुनो मोनदिया लोगोसेनो ओ दानि दानि जुगनि जि नखरनि सुबुं माहारि ओ बुङोब्ला बिसोरो गावखौनो लानानै गावनो गाव बेस्थ जानानै थायो थायो दानिया।
औ थायो।
मानो होनोब्ला बायदि रोखोमनि खामानियाव मुखुब जानानै थानायलाय ओ बिसोरो गावजों गावनो बा रायज्लायलायनायनि सम गैया जायो। नङा होमबा नोंथां औ। औ नोंथाङा मिथिनायाव ओ सानफ्रोमबोनि जिउ ओ जिउ खुंनाय राहा बेफोर बेनि बागै नों थाङा मा मिथिगौ?
मा होनदों? मोजां खोनायाखै आं नोंथांनिखौ।
ओ नोंथाङा खोनायाखैना औ खोनाबायना। औ आं सोंदोंखि ओ दानि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय बेनि बेनि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो हागोन ना माबा माबाफोर मिथिगौब्ला आंनो फोरमायनो हागोन ना?
औ औ हागोन दे। जों सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय होनना बुङोब्लाथ जों फुंनि सिखारनायनिफ्राय मोनाजासिम जों मा होनो मा खामानियाव बेस्थ जाना थानाय बा जों मा दिनै मा मावखो बा मा होनो फोरनि सायाव मा होनो? बेफोरखौ जोङो माने मा मावनानै खामानि मावनानै माने बेस्थ थायो आरो जोङो जेनेबा। फुङाव सिखारनाय लोगो लोगोनो जों ओ मा होनो मोखां सुखांनायनि उनावहाय जों जेनेबा फुङावथ जोंनियाहाय साहा बा साहा नङाबाबो ओंखाम जाखायो। सिखारनानै जा थांनानै जेनेबा जों गावनि मावनांगौ खामानियावहाय सिगोन बिमा बिफाफ्रा जुदि फोथारफ्राव खामानि दंबा बेफोराव खामानि मावनो थांसिगोन आरो गथ'फोराथ स्कुलाव थांनांगौ जायो नङा होमबा? स्कुलाव थांसिगोन औ बिमा बिफाफ्रा माने बेखौहाय माने ओंखाम जाहोखां लोंहोखां गथ'फोरखौ मा होनो स्कुलाव थिनहरखांनानैहाय गावसोरनि मावनांगौ खामानिखौ मावहैयो आरो जेनेबा फोथारफ्राव नङाबाबो ननि खामानि फिसा फिनला संनाय खावनायनि फ्रायनो बेफोरबायदि मावनाय जायो आरो
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ दायो ओ बुंनो थाङोब्ला बांसिनानो ओरैनो थानायखौ नुनो मोनलिया नङा होम बा औ माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खामानि मावथारो बा मावनाय मावनायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय दा जोङो बुंनो थाङोब्ला दा सोलिफुगासिनो दङ जोंनि ओ बयनिख्रुबो गुबैयै हाब बा होनोब्ला जोंहा माइ गायनाय सो लिगासिनो हालेवनाय सो लिगासिनो बा खोथिया फुनाय सो सोलिगासिनो बे बेफोर बिथिङावहाय दायो बेस्थ जानानै थायो आरो मुखुब जानानै थायो लोगोसेयैनो बुंनो थाङोबा ओरैनो थानाय सम होनोब्ला जोङो बांसिन दानि डिजिटेल मुगायाव
औ औ नंगौ
औ आरो बे जों लोगोसे ओ दानि जुगावथ फरायसालि फोरा गोजानावनो जा खाथियावनो जा सासे खुदियाखौ दोनलांनांगौ जायो नङा होमबा बैसोरो ओ औ बैसोरो सासे खुदिया खौ दोनलांनानै ओ जेब्लानासिम खुदियानि बा फरायसालिया एंगारा बा सुटि होआ अब्लासिम गथखौ नेनायखौ जों नुनो मोनो
औ नुयो नुयो
बिनिफ्राय ओ दा बुंनो सा सानो बुंनो हायो जे गोबां मानसियानो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव ओ खामानि मावनो ओंखारलाङो आरो खामानि मावना फैनानै आं मेंनानै फैयो मेंना फैखांनायनि उनाव दसेबा बो जोङो जिरायनानै थानो लुबैयो नङा होमबा नों
औ थांनो लुगैयो जिरायनानै बे जिरायनाय स समावनो माने मबाइल-मबाइलाव नायना मा होनो मबाइलाव भिडिअ बा माबा मोनसे मा होनो निउसफोर नायनानै मा होनो मेंनाय बा टाइमखौहाय बेयावनो माबायो आरो हगारो आरो ना
औ औ नंगौथ औ नंगौथ आरो आजिखालिथ आरो मबाइलाव बायदि रोखोमनि ओ नुथाइखौ जों नुनो मोनो
औ
औ मोजां जा गाज्रि जा बेफोरो गासैखौबो जोङो नु नुनो मोनो आरो जायनि जाउनाव जोङो ओरैनो थानाय समफोरखौ मबाइलावनो बरन दिहुननो हायो
औ
औ जोङो आरो बुंनो सानो जेब्ला जोङो हाथाय बाजारनि सम बै समाव जोङो हाथाय बाजाराव थांनानै बायदिसिना मैगं थाइगं जि जोम बायनानै लाबोनो हायो आरो बायना बायना लायो आरो खायफाया मै मैगं थाइगं जुदि गायोब्ला बैफोराव मैखुब मुखुब जानानै थायो आरो मैगं थाइगङा जुदि फिथाइबा फसल होनो जाबायब्ला बैफोरखौ खानानै ओ बिसोरो हाथाय बाजारफोराव फानहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ माने हाथाय बाजाराव ओरैनो थाङा फाय माने एसेबाबो रां खरसा जायो नालाय ओंखायनो फानहैनाय जायो आरो नङा होमबा?
औ औ औ नंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंदों आरो जों आरो जोङो खुदियाफोरनि बाथ्रा सानोबा बिसोरो फरायसालिनिफ्राय फैखांनानै ओ दसे सम ओ आथिं आखाइ सुनानै ओंखाम जाखांनानै दसे समब्लाबो गावसोरनि नि लोगोफोरजों गेलेग्रा फोथारावहाय गेलेनायखौ जों नुनो मोनो। औ आरो गेलेखांनानै बिसोर बिसोरो फैफिननानै फैफिनना फरायनो आथिं आखाइ सुना बा दुगैस्रना बिसोरखौ फरायनायाव मुखुब खालामना दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो। औ खायफा ओरैबायदि ओ गथ'बो दङ बा खुदियाबो दङ जेरावनाखि मबेलजोंसो गेलेनानै थानायखौ जों नुनो मोनो। आरो खायफा खायफा बिमा बिफायाबो ओरैबायदि दङ जे एसे गाबोब्लानो गथ'फोरनो मबेल नायहोनाय बेफोरखौ जोङो ओ सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय राहाफ्रा बा सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जों बेखौ नुयो नुनो मोनो आरो
औ आथिखालाव माने बेनो जालांबाय होनबा माने गावनि गाव खामानि मावनो थाखाय खुदिया गथ' खुदियाफ्रा माने गाबोबा एबा गथ'फोरखौ बेस्थ' खालामना दोननो थाखाय मबेलाव मबेल होनानै दोननाय जायो नङा होमबा?
अ
ओं दानिया माने जों बेफोरखौसो बां सिन नुसै आरो माने गथ'फोरखौ गेलेग्रा मुवाफोर होआलासिनो माने मबेल होनानै दोननायखौ जों नुनो मोनसै आरो दिनैनि दिनावहाय।
औ औ नोंगौ नोंथां। आरो गोदोनि दिनाव जोङो बुंनो थाङोबा गोदौनि जिउ खुंनाय सामफ्रामबोनि जिउ खुंनायखौ जोङो नुहरनो थाङोब्ला गोदोनि मुगायाव एम्फौ फिसिनायानैनो एम्फौ बिलाइ नागिरनाय आरो हाजोआव बन दानहैनाय बेफोरखौनो जोङो नुहुरो आरो आरो जेब्ला मोनाबिलि सम अब्ला अखाफोर दानसोरां समावहाय ज'यैनो ओ फिसा गथ'फोरखौ खुदियाफोरखौ खाथियाव लाफानानै बिबै बा बिबौफोरा सल' बाथा खिथाना होनाय बैफोरो गोदोनि मु-मुगायाव सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जों नुनो मोनोमोन आरो।
दानिया आरो इफोरबायदि इफोरबायदि सल'बाथा खिथानाय मा होनो बिबै बिबौ खुदियाफोरखौ लानानै रायलायनाय एफोरबायदिखौ नुुनोनो मोनला आरो माने जोंनि जिउ नै दानि जिउ खुंनायाव।
औ थारैनो नोंगौ। बैफोरबायदि सल' बाथा खि खिथानाय बा माखासे गोदोनि जारिमिन खिथानाय बेफोर दानि जुगाव बा दानि मुगायाव गैयिनि थाखायनो बेफोरो गासिबो ओ लेखा बिलाइयावसो ओ गासि खौबो जोङो
मोननो थांसै आरोना।
औ मोननोबो थांसै लोगोसेनो आरो जों फरायनोबो मोनसै। होमबा जोङो दिनै औ मा बुंदोंमोन?
ए दानि गथफोराथ आरो सलबाथा माखौ होनो, बेफोरखौनो मिथिनाय नंला नङा होमबा?
औ औ नोंगौथ आरो थारैनो नोंगौ जों होमबा जोङो दिनै सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय बेखौ दिनै जोङो बिराद गुवारै मिथिनो मोनबाय नोंथांनिफ्रायबो आं माखासे बाथ्रा मिथिनो मोनबाय ओ होमबा दिनैनि रायज्लायनाय खौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामोन नों
औ औ नोंथां जागोन दे नोंथां दोनथ
औ औ जागोन दे